खोनाबाय खोनाबाय खोनाबायना नोंबो? खोनादोंना खोनाया
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय। औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो खुलुमबाय।
औ आं नोंथांनो ओ कल खालामनायनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथाङा आंनो ओ जोंनि बर'नि माखासे दोरों
औ हागोन नोंथां।
ओ जोङो जेनाखि ओ गोनोखोआरि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जाय ओंख्रिफोरा गोदोनिफ्रायनो ओ जोंनि आबै-आबौ समनिफ्रायनो ओ जाबोजानाय ओंख्रि आरो जाय ओ बेफोरो ओंख्रिफोरनि ओ मादाव ओ मख'नो गोनांदि ओ गाहायै औ अनला ओ आरो बेजों लोगोसे जोंहाय नारजि दङ आरो नाफाम ओ बेफोरबायदिनो ओ जोंनाव बर'नि ओ दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ ओ जायखौ जोङो गुबुन गुबुन ओ जोङो जाग्रा बेसादजों जानो हायो ओ दाउ-अमाफोरजों दा आङो गिबियावनो अनलाजों ओ दाउजों संनायनि खोथाखौ बुंगोन आरो नों ओ आङो अनला संनायनि सिगांनो आङो ओ जेनाखि बे अनला संनायाव जे खारै नांगौ दा बे खारैखौ बबे बानायो आं बेनि ओ सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव फोरमायगोन ओ जोंहा खा खौ बबेनिफ्राय बानायो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेसर साबा, सबाय साबा बेफोरखौ सावनानै जोङो बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङोहाय ओ बयनिख्रुइबो साबसिन ओ खारैओ होननानै बुङोब्ला जोंनाहाय ओ थालिर ओ बिगुरनि जेनाखि ओ बेनिफ्राय बानायजानाय खारै दा जोङो बे खारैखौ बानायनो जोङो ओ बे थालिर बिखबखौ जोङो ओ बोखानानै जोङो साव खौहाय लाग्रोनांगौ जायो दा सान्दुंआव फोरननानै ला खांनायनि उनावहाय जोङो बेयो जेब्लानाखि मोजाङै राननाय जायो अब्ला जोङो बेखौ ओ सावनानै होनांगौ आरो दा ओ सावनानै होखांनायनि उनाव बेहाय जोङो बेखौ ओ गुसु जानो थाखाय दसे सम दोननांगौ। ओ बेनि उनावहाय गुसु जायोब्ला बेखौहाय ओ ओ फिथर फि खालामनानै दोननांगौ ओ दा बै फिथर फिथर खालामनायखौ जोङो ओ जेनाखि बबेबा मोनसे ओ आगजु ओ जेरैहाय गोदोनि समावहाय जेन'बा बेै नालेंखल खरसाखौ ओ सुफ्लंनानै ओ बेवहाय सरनाय जायोमोन बेबायदिनो गावबागाव आदबजों जोङो सरनानै खारैखौ ओ मोननो हायो। दा अनलाखौ संङो होननानै बुङोबा ओ जोङो दाउजों सङो नालाय गिबियावनो जोङो ओ माइरं बे माइरंखौ जोङो ओ खारै खौबो जानो हायो बेबायदिनो रनजितफोरनिखौबो जानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो माइरं ओ गिबियावनो ओ सोमनानै दोनगोर नांगोन ओ जाहाथे बेयो मोजाङै ओ गुरै जायो बेनि थाखाय जोङो ओ थामजि मिनिटसो सोमनानै दोनगोर नांगोन ओ बिनि उनाव जेब्ला अब्लानो जोङो बेखौहाय ओ जेनाखि गोदोनि समावथ' ओ बयनावबो उवाल-गायहेन बेजोंनो देनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव ओ गोनोखोआरि जों गोनोखोजों दिहुनजानाय माखासे ओ ओ आगजुफोर दंसै जेरै ग्राइडार दा जोङो ग्राइडारावबो ओ जेनाखि बे माइरंखौ उननानै जोङो गुन्दै खालामनो हायो बेबायदिनो गावबा गाव आदब बाहायनानै ओ जेनाखि खुरै ओ गुन्दै खालामनानै लादो माइरंखौ।
औ नोंथां औ औ
ओ जोङो बेराफारसेथिं जोङो दाउजों संगोन नालाय अनलाखौ जोङो दाउखौ गिबियावनो मोजाङै सुनानै लाग्रोदो। ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ थाव संख्रि बानलु मस्ला मस्लि होनानै ओ जोङो उम दाउखौ एसे मिदियाम फ्लेदाव एव फ्रामनानै लानांगौ आरो नोंथां आरो बेनो जोंहा बेराफारसेथिं ओ जेनाखि अनला ओ बेखौबो जों गुन्दै खालामनानै लाखाबाय। ओ दा जोङो दाउखौ एवबाय एवनायनि उनावहाय जोङो दै हरदो। ओ बेयावहाय ना हसेबां दै हरदों बेनि उनावहाय जेब्लानो बे दैया दङो अब्लानो जोङो ओ जेनाखि ओ अनला अन ओ अन गुन्दै बेखौहाय जोङो हरनो हाबाय जायो आरो। दा अन गुथिया हखरनानै जेब्लानाखि गोदौयो ओ अब्लानाखि जोङो ओ बै ओ जेनाखि बेखौ बेबायदिनो जोङो ओ अनला ओंख्रिया ओ जाजानाय जायो आरो अनलाजों दाउजों। ओ दा ओ बर'नि गोबां ओ माखासे दोरोङारि ओंथिफोर दङ। ओ बेनि गेजेरावहाय दंबावो जोंनावहाय स ओ ़स'ओ सबायजों साम'। ओ बेबो बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि ओ बेखौबो ओ बेबायदिनो जोङो सबायखौ लादों। सबायखौ लानानै जोङो गिबियावनो ओ कुकाराव रुनानै लाग्रोनांगौ आरो ओ बा बेबायदिनो आरो बेराफारसेजों जोङो साम'जों सङो नालाय जोङो साम'खौबो जेनेखो ओ बायनानै लाबोयो ना खननानै लाबोयो बेखौबो जोङो ओ साम' दै दैमा दै सायाव मोनो नालाय दा बेखौ गोबां मानसिफोरानो खननानै फाननोबो बाजाराव दा बेफोरखौ लाबोनानै जेनाखि हरसेफोर सोमगोरानै दैयाव दोमगोरोनांगौ जाहाथे साम'आ मोजाङै खिगारो बेनि थाखाय बिनि उनावहाय मोजाङै सुनानै जोङो बिनि खिथुखौ दानस'नांगौ आरो बिनि मोखांखौबोनांगौ बेबायदिनो मोजाङै सुनानै लाखांनायनि उनावहाय जों बेखौहाय थाव संख्रि बानलु मस्ला होननानै एवनानै लाग्रोनांगौ आरो बेबायदिनो जोङो बेराफारसेथिं कुकाराव रुनानै लाखानाय सबायखौ जोङो ओ बेबायदिनो बै सबाय साम' एवनायाव जोङो हरबानो जाबाय आरो बेबायदिनो नांगौ ओंख्रिखौ बेसे बुरजा नांगौ बेखौ नायनानै जोङो ओ दैखौ एसे हरदेरदो ओमफ्राय बेबायदिनो बाजि मिनिटसो संदो आरो मोजाङै एसे गोबाव संनांगौ जाहाथे खाम'आबो मोजाङै मोनो। ओ दा बेबायदिनो जायनाखि जोंनाहाय ओ साखि नायनानै नायदो जाहाथे स नांनायखौ मोजाङै मिथियो बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि सबायजों साम' बेखौ संनानै जानो हायो नोंथां ओ खौ नों मिथिनाय जखुनु बरङारि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै खिन्थानानै होलांदों
औ दा बायदिब्ला जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ नोंथाङा अनला आरो सबायखौ फोरमायना हालांबाय आंनो दा जोङो बर'नि ओ मा होनो दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव आङो नोंथांनो मोननैसो ओंख्रिओ ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै गिबियावहायनो आङो थास' बिबार थास' बिबारखौ जों माबोरै जायो बेखौ आं नोंथांनो खोन्थाना होनोसै आरो दा जोङो थास' बिबारखौहाय बांसिनानो मा जोंहा दैलां बोथोरावसो मोनो बेनिखायनो जों मा थास' बिबारखौहाय जों दैलां बोथोराव जानाय जायो आरो गाहायैहाय बेयो मा दैलां बोथोरनि मोनसे गाहाय जा मा होनो ओ ओंख्रिफोरनि गेजेराव मोनसे आरोखि दा जोङो गिबियावनो जोङो बिदिनो थास' बारिफोरावहाय जोङो थास' बिबारखौहाय खानानै लाग्रोनांगोन गिबियावनो आरो बेखौहाय जोङो ओ सायनानै लाग्रोनांगोन आरोखि सायनो थाखाय जोङो मारै खालामनांगौ बेखौ बेखौहाय जोङो गुदिनि थेन्थाखौ बस'नानैहाय गेजेराव मोनसे बेहा मादा थायो आरोखि बे मादाखौहाय जोङो बख'नानै गारनांगोन आरोखि ओमफ्रायहाय जोङो बै बिबार गोजा बेखौहाय जोङो माने सायनानै लाग्रोनांगोन आरोखि ओ बेखौहाय जोङो एसे फिसा फिसा सायनानै लानाया मोजां मानो होनो होननानै बुङोब्ला बियो ओ जेसेबां फिसा सायगोन एसेबांनो था रुयगोन आरोखि दा जोङो थास' बिबारखौहाय माजों जागोन जोङो बेखौ थियारि लाग्रोनाया मोजां जेरै बांसिनानो जोङो अमा जों जायो आरो नाजों जायो दा बिनि अनगायैबो जोङो ओ बेफोरबायदिनो एम्फौफोर दङबा जों एम्फौ ओरैजोंबो जानो हायो। ओ नाफाम दङबा जों नाफामजोंबो जानो हायो आरोखि दा बैफोरजों माबोरै जायो आङो मोनफा मोनफा फोरमायलांनोसै अमा बेदरजों जोङो जानो थाखाय गिबियावहाय जोङो अमाखौहाय मोजाङै एवग्रोनानै लाग्रोनाया मोजां ओ थाव संख्रि फानलु हालदै जिरा मस्ला मा मा नांगौ जोंहा बेदर एवनायावहाय बेखौ जोङो ला ओ होनानैहाय बे बेदरखौहाय जोङो मोनफ्रामहां जाजासे जों एवग्रनानै लानाया मोजां आरोखि ओ जायनाखि जोंहा ओंख्रिया थाब जाजानाय जायो बेनि थाखाय जों बेदरखौहाय एसे ओ मा होनो मोनफ्राम जासे एवनानै लाखानाया मोजां आरोखि दा बेनि उनावहाय जोङो थास' बिबारखौथ' जों सायनानै दोनखाबाय दा बिनि बै थास' बिबारखौहाय ओ जेन'बा थास' आथ' मानो नालाय बिनि थाखायनो सोरबा-सोरबा मा दै गुदुंङाव एसे सोमनानै लानाय जायो आरोखि माननाया खम जायो होननानै दा सोरबा-सोरबा बे ओ दै गुदुङआव सोमालासिनोबो ओरैनो दायरै सङो आरोखि दा बेनि थाख हाय जोङो थास' बिबारखौ लानानै जोङो एवनानै बिदिनो दसे एवबाय आरोखि एवनानैहाय जोङो बेवहाय एसे फ्राम-फ्राम जायोब्ला जोङो बेयाव दै होगोन आरोखि दा दै थांनानै जोङो बेयावहाय ओ सोरबा-सोरबा बिदिनो मैथा होयो बा सोरबा सोरबा बिदिनो लेबु होयो आरो सोरबा- सोरबा मा खारदैबो होनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि जायनाखि बिदि होयोब्ला जोंहा मा होन थास' बिबारनि माननाया खम जायो दा जेब्लानाखि ओ गोदौयै गोदौयो जेब्ला थास' बिबार एसे गुरै जायो अब्ला जोङो बेखौ थाब थाब माने रुदुवा रुदुव जायोबा जोङो बेखौ मा सागंजों सानानै होयो आरोखि आरो जेब्लानाखि थास' बिबारा मोजाङै गेब्लेबाय बा रुजोबबाय अब्लाखि जोङो बै अमा बेदरयाव खा जानायखौ जोङो बेयाव होसनगोन आरोखि। दा जोङो बेखौ होसनखानानै बिदिनो दसे सम जोङो बेखौ संनाय जागोन बा गोदौहोनाय जागोन बिदिनो जिबा मिनिट नैजि मिनिट बेफोरबायदि सम ओंख्रिखौ नायनानै जोङो ओंख्रिया बुरजाब्ला एसे गोबावसिन गोदौ होनांगोन आरो आरो ओंख्रिया खमबा जोङो ओ एसे खमखौल होबानो जाजानाय जाबाय आरो थाबनो दा बेबायदिनो जोङो ओ थास' बिबार ओंख्रिखौ जों मालाबाबो मा ओ लाव-लाव महराव जाया आरोखि बेखौ मा एसे आमथा आमथा खालामनानैसो जायो। दा जेब्ला गोरौै गोदौयै ओ थास' बिबारा एसे आमथा आमथा जाहैयो अब्लानाखि जोङो बे ओ थास' बिबारा जाजानाय जाहैबाय आरोखि दा बेनि अनगायैबो जोङो ़ बेखौ नाजों जानो हाय दा नाजों जानो थाखायबो जोङो ओ गिबियावहायनो जोङो नाखौहाय उम जोङो मोजाङै फ्राय खालामनानै बा एवनानै लाग्रोनाया मोजां मानो होननानै बुङोबा मोजाङै नाखौहाय एवनानै लानाय जायाब्ला नाया मा सङोब्ला नाया गेब्लेयो दा बिनि थाखायनो जोङो नाखौहाय गथा-गथायै जानो थाखाय जोङो नाखौ जों थावआवहाय थावजों ओ एसे मोजाङै एवनानै लाग्रोनाया मोजां आरोखि जोङो बेखौ ओ हालदै एसे फुनानै ओ बिदिनो फामफ्राम बा गथा-गथा मोजाङै एवना लाग्रोना मोजां आरोखि दा नाखौ एवखांनानै बेबायदिनो जोङो जेब्लानाखि ओ थास' बिबारा दहायनि बायदि ओ गोदौ होनायनि गेजेरजों बा सागंनि सानायनि गेजेरजों ओ रुयो बा गेब्लेयो अब्लानोंखोनि ओ बे समावनो जोङो ओ नाखौ होसननांगोन आरोखि दा बेबायदिनो ओ बेदरजों जेना कि जेरै जायो नाजोंबो जों बेबायदिनो जानो हायो आरोखि आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ मा जोङो बैफोरखौ बिदिनो जोंनि दोरोङारि माखासे जामु नाफाम-नाफामजोंबो जोङो ओ जानो हायो आरो-आरो बेजों लोगोसे जोंहा एम्फौ दंबावो एम्फौजोंबो जायो आरो सोरबा-सोरबा मा जेबबो होआलासिनोबो जोङो निरामिस बा जोङो थास' बिबार गोजा बाथोन जानायखौबो जों नुयो आरोखि बे थास' बिबार गोजा बाथोन जानायावहाय जोङो बिदिनो ओ मैथा बिलाइ गांनैसो बा गांथामसो होनानै जों जानायखौ नुयो आरो आरो बेजों बिनि अनगायैबो जोङो मा दा बाजाराव मोननाय जोंहा सयाबिन होननानै बुङो जोङो बे सयाबिनजोंबो जोङो थास' बिबारखौ जानायखौ नुयो आरोखि दा जोङो गिबियावहाय गोदोनि समाव जोङो जोंनि बर' माहारिखौल' जोङो बै ओ थास' बिबारखौ जानायखौ नुनो थाङोमोन आरोखि नाथाय आथिखालावहाय मा ओ माखासे समाजारि बिजोंनि गेजेरजों ओ जोंहा जौगाबोनायखौ नुबाय दा बिनि थाखायनो मा जोंनि बर'नि अनगायैबो जोङो थास' बिबारखौ गुबुन गुबुन हारिखौ जों दानि जुगाव बा दानि ओ मुगायावहाय जों जानायखौ नुनो थांसै आरो नोंथां। दा जोङो गोदान मुगाजों गोरोबना गोरोबनानै जोङो ओ मा बयबो बयबो हारि हारिसायानो बर'नि अनगायै जोङो बैफोर ओ जाग्रा बा जामुंफोरखौहाय जोङो आथिखाल मुगायाव जानायखौ नुबाय आरोखि। दा ओ नोंथां ओ आङो बर'नि जोंनि थास' बिबार जानायनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायबाय। आरो नोंथाङाबो आंनो माखासे बर'नि ओ दोरोङारि जामुंनि सोमोन्दै सावरायनायनि थाखाय गोजोन्थों। दा नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो नङा होनबा नोंथां ओ जोङो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां औ औ आसा खालाम माजोङो ओ इयुनाव लोगो मोनफिनगोन औ औ दे।
हा